खोना औ खोनादों।
औ
जोङो दा मोनसे टपिक लानि ना? जोङो मानि जिउआवहाय माबायदि खामानि मावोबा बा माबाय दि जोङो साकसेस जानो हायो बा देरहासार जानो हायो बा गावखौ मोजां सासे सुबुं खा खालामनो हायो बेनि सायाव ना?
औ औ जायो जायो।
औ सासे सुबुं जानो थाखायथ' जों माबायदि खामानि मावनांगोन नों सानो आरो ना सासे गिदिर
औ
सुबुं जानाय खौ मोजाङ मा खामानि मावोबा मोजां जागोन
मोजां खोनायाखै आब'।
खोनादों दे
औ दासो खोनादों। एसे माने नांथा नांथा खोनादोंमोन ना नोंनि ओ
सासे से सुबुं जानोबा माने मोजां सुबुं जानो औ मोजां सुबुं जानोबा मा मा खामानि मावनांगोन फोरमायदो एसे ओं।
औ सासे मोजां सुबुं जानो थाखायथ' जों ओरैबायदि जायो माने सासे मानसिया मोजां सासे गिदिर मानसि मोजां जाफुंसार मानसि जानो थाखाय जों माने उन्दैनिफ्रायनो एसे गोसो थानांगोन आरो माने।
औ। हेलौ।
थांखि लानानै इयुनावहाय जा फुंसार जानो सानदों बेनि बे थांखिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बे माने मानसिया बे बेनि बागै फरायनांगोन रिसार्च खालामनांगोन। मा थांखि लानानै बियो जाफु फुंसार जानो सा सानदों बे बे आयदाखौ लानानै बियो मोजाङै फरायनो नाजानांगोन आरो फरायनानै जाखिनि एकजामफोर जायो बेफोरखौ फास खालामनांगोन। बेजों लोगोसे न'खरनि बि
हेलौ।
बेयो जाफुंसार जानायाव
हेलौ।
हेलौ। आं खोनादों आं खोनादोंथ'।
औ दे। आंनियाव बारा खोनाफैयाखै आरो दे बुंफिनदो ओमबाबो। हेलौ। खोनायाखै नामा? खोनादों दा ना?
थांखिबायना
हेलौ।
जानायाव आरो साबसिन जागोन। खोनादों दा?
औ।
औ।
ओरैनो जोङो आरो मा ने गाव गावबो माने नाजानाय थानांगोन ना? खस्थ' खालामनांगोन। अब्लासो जोङो सासे मोजां मानसि जानो हागोन। गाव नाजायाब्ला गुबुनाल' न' नारसिननानै होबाय थायोबा बा न' खराल' नारसिनना होबाय थायोबा बे बेयो जानाय नङा आरो ना। माने ज जोंबो सिमां थानांगोन ना गाव गावनियाव हाय आंङो सासे गिदिर मानसि जानो थाखाय माने मोनसे थांखि लानांगोन ना
औ ओं
औ लोगोसे थानाय जानाय नङा लोगोसे मानि बबो खालाम गोन साइान बखौल
उम उम उम
गावनि मोजां लामायाव लाबोनो
उम ओ हमना ला सासे गथ'आ इयुनाव सासे अफिसार ओ जेरै आइ एस अफिसारखौनो लाबाय आङो ना बेबायदि जानो थाखाय माने मा फरायोब्ला साबसिन जागोन आरो सोरबायदि मानसिफोरा बेनि बागै गाइड होनो हागोन बेफोर गाइडफोरखौ माने मोजाङै लानांगोन आरो आरो लोगोसे ओ आइ एस अफिसार जानो साननाय सासे मानसिया सासे जाफुंसार आइएस अफिसारफोरनि बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै बैसोरनि गाइडफोरखौ लानानै बिसोरनि मथे माने सोलोंलाङोबा फरायलाङोबा माने साबसिन जायो आरो
औ
बेबायदि आरो जाफुंसार जानो हायो आरो सासे मानसिया बिदिनो गोबां रोखोमनि जाफुंसार जानो हायो गोबां लामा दङ आथिखालाव माने फरायनानै बा नों गोबां बिजनेसफोर मावनानैबाबो जाफुंसार सासे जानो हा हायो आथिखालाव गोबां लामाफोर दं बैफोरखौ माने मोजाङै बुजिना लानांगोन आरो गाव मा आयदायाव जाफुंसार जानो सानदों बेनि बागै
माने जोङोथ' मा फरायनानैल' सासे मोजां सुबुं माबा मोनसे टेलेन्ट थानांगोन ना
औ औ औ नंगौ
बेजों मोजाङै जोङो सासे सुबुं मोजां सुबुं जाहैनो हायो गावनि माखासे
औ औ
थाखानाय रोंखा राखा माखासे आखल थायो जोंनियावनो जायखौ जोङो बाहायनो रोंनांगोन ना बेनि गेजेरजोंबो जोङो सासे गिदिर सुबुं जाहैनो हागोन अखल फरायनायजोंल'सो जोङो सासे गिदिर सुबुं बा मानसि गिदिर जाहैनो हाया औ माने हागोन होननानै आं सानो आरोना माने बेफार फालांगि मावनानैबो लोगोसे गुबुना सोरबाया खेला बायदिसिना गेलेनायजोंबो ओ माखासे आखाइनि हाबा मावनानै गावनि जिउखौ माने दैदेनलांनो हायो ना गावनि जिउआव माने साक्सेस जानो हायो आरो
औ
औ
गावनि फारसे फोथायनाय थानांगोन आरो जाय मानसिया मा आयदाखौ लानानै जाफुंसार जानो सानदों हमनानै ला खेला गेलेनायफोर ओ जेरै फुटबल खेलाखौनो लाबाय फुटबल खेला गेलेनायफ्राव माने गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै आं बे खेलाखौ गेलेनो हाथारगोन बेफोरबायदि बे गावखौबो फोथायनाय लानांगोन आरो आरो बेनि थाखाय खस्थ' खालामनांगोन सासे मोजां जाफुंसार जानो थाखायथ' आथिखालाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायोना जेरै ओ जेरावखि थाङा मानो गोबां ओ फिल्डआवनो आजिखालि गोबां माने बे बादायगिरिफोरजों माने जाफुंसार खालामनांगोन आरो दैफोरखौ माने गाहायाव दोन्नानै गावखौ माने मोजांसिन खालामनो नाजानांगोन अब्लाना साबसिन माने जाफुंसारनायखौ मोननो हायो आरो
दा ओरैनोथ' ओ जों जोंनि मानसिफोराथ' गोबां मानसिफोर दङ गाव गावनि थांखिखौ लायो खिन्थु जाफुंसार खालामनो हाया बेफोरख बुजायना होनो हा हासि-हासिगोन नोंथां ओं
उम माखासेया बिसोर जाहोना औ इ हायैनि जाहोना जादों माने बिस नाव माने ना बिसोरो खस्थ' खालामा बिनि थाखायनो जाफुङा आरो बिसोरनि सिमांफ्रा ना बिनि थाखाय बिसोरनि सिमाङा गावनि बेफोरो गाव वनिनो दाय आरो ना माने गावनिनो गाव नाजायाबा गाव गोसो गैयाबा बेखौ रावबो माने खालामनो हाया आरोना गाव नाजानां थाबासो माने गावनि सिमांखौ जा फुंहोनो हायो जों।
औ नंगौ
ओरैनो जोङो जिउआव गोबां मा
दाथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय
औ जोङो गोबां मा गिदिर गिदिर सुबुं नुदों जायखौ मा गावनो माने खस्थ' खालामनानै गावनि नाजानायनि गेजेरजों सासे ना गिदिर सुबुं जाहैनो हादों ना बिदिन्थि महरै जों मोननो हादों आरो दायो गोबां सुबुंफोरखौ गाव नाजायामोनब गाव खस्थ' खालामामोन बा बेबायदि थाखोसिम ना सहैनो हानाय नङामोन ना बेखौ जों मिथिनो हायो आरो
औ आ
लोगोसे जोंनि गामि गफायाव ना औ
मा बुंदोंमोन?
औ जोंनि मानि लग केल एरियायाव गामिफ्राव माने जों बे बेफोरबायदि। दावगायिखौ दाबो नुनो मोनो आरोना माखासे सुबुंफ्रा दासिमबो गोदोसोनानै दङ ना जाय मानि बै गिदिर गोलाव फोरनि मानि गाइड मोनियाव बा बोसोन मोनियाव जोंनि सुबुंफ्रा दासिमबो खामला हाजिरा मावनानैनो जागासिनो दं आरोना। बिनि थाखाय जोङो गुबुननि-' बोसोन बा मानस गिदिर गोलावफोरनि मा बोस सोनबो लानांगोन अब्लासो जोङो जिउआव सास्क साक्सेस जानो हागोन बा गावनि जिउखौ मोजाङै लांनो हागोन। सोरनिबा बोसोनखौबो जोङो माने खोनानायजों लोगोसे जों माब्लाबाम मा जोङो थुलुंगा मोनो ना? सोनिबा बिबुंथिजोंबो जोङो गावनि जिउखौ माने सोलायहोनो हायो आरो बेखौ जोङो मिथिनो हायो आरोना अब्लाना दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै ना?
औ दोनथ' जाासिनो दे।
औ।